हेलौ औ। औ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां औ अ नोंथाङा मानोबा खौ कल खालामदोंमोन।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो दासो दाथ दैज्लां बोथोर नालाय दुब्लियाव एसे आइ आफाखौ हेफाजाब हैदोंमोन गायनाय फुनायाव आरो दासो फैनानै दुगैखांबाय दुगैखांनानै दा मोनासिनि मोनाबि लिनि साहा लोंनो जिरायनानै दङ।
उम आं नोंथांजों मोन से बाथ्रा सोंनो होननानै फनखौ हरनाय जादों। उम नोथां नोंथाङा मुलुगनां दुंथाय बांनायनि बागै मिथिगौ ना?
आंथ' बिदि बांद्राय मोनथिया अब्लाबो गोदो फरायनो मोनदोंमोन नालाय एसे एसे मिथिगौ आरो गासिखौबो मोजाङै मोनथिजोबा नोंथां।
देलाय बुंलाय जि एसे मिथियो
औ अब्ला आङो नोंथांनो फोरमायलांनोसै
उम बुंलाय उम बुंलाय
ओ कलगारि बिदुं बांनायनि सायाव बुंदोंथ' नों
अ अ अ
अ अब्ला अल्बा जेर अल्बा आङो बुंलांनोसै ओ जोंनि बु हुमनि बेसेबा निजुथ बोसोरफ्रामनि जारिमिनाव बायदि रोखोमनि सोलाय सोल' जाबोदों नङा होमबा गोदोनि गोदोनि थासारि आरो दानि थासारिया थ' गोबां आलादा ना नोंथां? नोंथाङाबोथ' मिथिगौ नङा होनबा गोदो माबायदिमोन दाथ' बिराद सोलायनो हमबाय आबहावाफोरा
थाया बारानिफ्राय बारा जाबोबाय
बारा जाबोबाय गोदोथ बेफोरबायदि बांद्राय गरम जायामोन आरो बिफां लाइफांफोराबो खमायबोनो हमबाय बेनि थाखायनो बुहुमनि दुंथाया बिराद बांबोनो हम
उम उम नोंथाङा ओ मानि थाखाय बांदो खोन्थानो हागोन ना?
मानो थाखाय होनना बुंनो थाङोब्लाथ' आंनि बादिब्ला बिफां-लाइफां गायनायखौ मानसिफोरा जोबोर खमायबाय आरो बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रांनाया बिराद बारायबोदों हाग्रामा दानस्रांनाय आरो बिदिनो गारि मथरनि ओ बारहावा ओ थुला थुङा बेफोरबो गासैबो जोंनि आबहावाखौ मैला खालामदों बेफोरबो मोनसे ओ जेंना खोख्लैयो जोंनि आबहावायाव आरो थिग बेफोरबादिनो जोंनि हा बाहागो आरो बारमणडलनि बिदुं ओ जेनेबा मा होनगोनलाय नोंथां आंबो बारा मोनथिबाङा नालाय बे आब हावानि हा दै बार जिब जुनार गासै गुबै थादेरसाफोरा गोबां सोलाय सोलनि मोगा-मोगि जाबोनांदों आरोना बे बुहुमनि दुंथायनि थाखायनो आब जोंनि गलकगारि बिदुं बांनायनि थाखायनो आरो बे सोलाय सोलनि नोंथां बे सोलाय सोलनि गाहाय गुबै जाहोग्राफोरा आंनि बादि ब्ला गुबैयै मि थिंगायारिमोन होननानै आङो बुंनो सा थांगोन आरो
बुंलाय
गोदोयोब्ला नाथाय आथिखालाव गोदोनि गोदोयो मिथिंगायारिनि थाखाय जायोमोन नाथाय दा मिथिंगायारिनि थाखाय जानोमोनला आं बेखौ बुंनो सानो आरो नोंथांनिसिम। नाथाय आथिखालाव मा जों बे खौ नुनो मोनदोंदि बुहुमाव जायफोर सोलाय सोलआ जादों बेफोर जादों गासिबो जोंनि मानसिफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो जाजोबदों आरो जोंनि बांसिन मानसिफोरनि थाखायनो जादों जों जा खामानिखौ मावनो नाङा बेफोर खामानिनि थाखायनो बेफोर गासिबो सो सोलाय सोलआ जानो हमदों आरो आंनि बादि
उम-उम ओमफ्राय बिखो होबथानो थाखाय मा मा राहा लानो हायो?
बेफोरखौ होबथानो थाखायब्लाथ आंनि मतेबा जोंनि मानसिफोरानो बे जोंनि गासैनिबो खामानि नङा होमबा बेख खौ होबथानाया बेनि थाखायनो जेसे हागौ ओ एसे आंनि बादिब्ला ओ बिफांफोरखौ गायनांगौ बि बिफां लाइफांफोरखौ जेसे हागौ एसे गायनांगौ। आरो बिफां लाइफां दानफायनाय खौ बन्द खालामनांगौ। आरो जोंनि मानसि फोरनि सोरजिथाय जा जा सोरजिदों जोङो बेफोरखौ एसे एला बन्द खालामनांगौ आंनि बादिब्ला बेनो आरो अब्ला नोंथाङाबो एसे एला मोनथिगौबा आंनोबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ आं ओ बुहुमनां रुंथाइ बांनायनि बागै बेखोनो बुंनो सानोदि ओ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बुहुमा ओ गावनो हारसिंनो सोलायबोगासिनो दं नाथाय आथिखालाव जों मानसिफोरनि थाखाय। जों मानसिफोरा मावनाय गोबां खामानिफोरनि थाखाय बुहुमनि दुंथाया बांनायनिख्रुइ बांबोगासिनो दं। नांनायनिख्रुइ बारा औ। जेनै दा ओ बुहुमा दुंथाया बांनायनि थाखाय जोंनि बुहुमाव जिखिनि बरफ दङ
औ।
सिं दै बाहागोआनो जोंनिया बरफ जानानै दंमोन नालाय दा। ओ बे दिन्थाया बांनायनि थाखाय बरफा गलिनो हमदों। जायनि जाहोनाव ओ माने जो मिथिंगायारि नङियै। जाय मिथिंगायारि। नङा बिदि दैबाना। फोर जानो हमो। मानसिनि। मावनायनि थाखायनो। आरो जों सुबुंफोरानो बिनिख्रुइ ओ बिनि थाखाय गोबां जेंना ओ। ओ। जोंना फेस खालामनो गोनां जादों
औ औ गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो।
ओम ओम ओम।
दे बुंदो।
बेनिफ्राय जोङो बेखौ होबथानो थाखाय ना! बिफां लाइफां गाय नायाल नङा। ओ। जोङो गोबां खामानि मावनो हायो। जेरै ओ। जोंनि जों जि गोबां ओ। माबा खामानिफोर मावो। इन्दास्ट्रियेन इन्दास्ट्रिनिफ्राय ओंखारनाय औ। औ बिनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि दाखोर दालाफोरखौ जोङो। मोजाङै ओ गारनांगौ माने जानला मेनला गारनो नाङा जायनिफ्राय गोबां गाज्रि उखुन्दै ओंखारो। दारिमिनफोरनिफ्राय जोङो बुंनो थाङा दि आं बुंनो थाङा दि दारिमिनफोरखौ नाङा। बिफोरखौबो नांगौ, नाथाय मोनसे सिमायाव बाहायनांगौ। औ। जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनो नाथाय बांसिन नानो माने रांखान्थि आरि ओ गावनि ओ रां आरजिनो थाखाय सुबुंफोरा बाहायो।
औ औ मानो होनोब्ला गावनि जिउ खौबोथ' खुंनो नांबाय। गावनि न'खर खौबोथ खुंनो नांबाय।
औ औ नाथाय औ। गावनि जिउखौ खुंनायनि था ओ अनगायैबो इयुननि थाखायबो जाहाथे बे बुहुमा मोजाङै थायो इयुनजोलैफोराबो जाहाथे बुहुमाव मोजाङै जिउ खुंनो हायो बेनि था साननो नांगौ।
औ। बेनि उन बेनिफ्राय नोंथाङा आरोबाव मा बाफोर बुंनो सानबावगोन नामा?
ओ बिनिफ्राय ओ नोंथाङाबो बुंलाय इसेमान होबथानायनि राहाफोरखौ।
होबथानायनि राहायाथ मा बुं
ने प्लास्टिकफोरखौ बारा बाहायनो नाङा, हानाय मानिखौ बन्द' खालामनांगौ।
हानाय मानि
आरो जोङो बांसिनै मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादगौ बे ओ बाहायनां गौ।
जेसे हागौ ए
उम। अ आरो इयुनफोरनि थाखाय साननानै खामानिफोरखौनो मावनांगौ। गावनि थाखायल' नङा, गावनि ओ रांखान्थिखौ जौगाहोनोल' नङा।
उम। आरोबाव नोंथाङा
ओ
आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबाव
ओ ओ ओ जोङो माने बुहुमखौ मोजाङै ला सिननो थाखाय ओ जेन ओ दै कार्बन डाइ अक्साइदखौ ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइदल' नङा गाज्रि गेस जेरै जोंनि फ्रिज फ्रिजा रेटरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेस बियो जोबोद बांस सिनि खहा खालामो जोंनि आबहावाखौ बेफोरखौ जोङो होबथानो नांगौ जों बेफोरखौ बन्दथ खालामथारनो हाया। थेवबाबो हानो जेसेबां हायो एसेबां औ जेसेबां हायो एसे औ औ
नाजानां गौ ना नोंथां औ औ। मानो होनोब्ला बारमण्डलनि बिदुं बांनाया बायदि रोखोमनि जोंनि गेजेराव जेंना सोमजिहोगोन।
औ औ जों ओ जोंनि साम उम बुंलाय
बेनि गेजेरावनो गोबां लैथोनि थालाफोराबो गोजौ जाखांगोन आरो बरफफोरा आवलिगोन। आरो बिफां लाइफां जिबनि जोनोम बारायनाय आरो बुहुमखौ राङारि रांनायनि सोलायनाय
औ
हुननाय
उम
खमायनाय बालाहामा खालामनाय बायदियानो गाहाय नङा होमबा नोंथां। औ। बिदिब्ला जोंहाबो थ दा समाबो फैबाय दोनथ नायनि जोङो बेनि बागै माब्लाबाफोर रायलायनोसै नामा नोंथां
अ अ जागोन दे गोजोनथों।
नो दङ ओरैनो
आं दा दोंनथयो ओरैनो दा दैज्लां बोथोर नालाय अ खा हादों।
गासिबो गायनाय फुनायाव मुखुब।
अ अ
औ औ। दे होमबा नोंथां दे खुलुमबाय गोजोन्थों जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांजों बेनि बागै सावरायनानै
जोनाय मोनबाय।
औ दे।